हेल'
औ हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ औ औ
दा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नोंथां जायखौ होनो जों आसामनि सम्फथि बा आसामनि जोंनि आसामनि सम्फदनि सायाव सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां
सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन
आसाम होनब्लाथ' मिथिखायो बियो जोंनि मोनसे समायना रमायना हादरसा
औ
जोङो बिनि बे हादरनि सिङावनो जोङो थानानै ओ रायजो जानानै बयजोंबो हारिजों मिलायनानै दङ नंगौना नङा नोंथां नंगौ दा जोङो आसाम आसामनियाव जोंनि सम्फद होननो होननानै बुङोब्ला जोंनि दिनै गोबां दङ मिथिंगायारि सम्पद रांखान्थियारि सम्पद बिदिनो राजखान्थियारि सम्पद बिदिनो फालांगियारि सम पद बायदि बायदि जों जोंनि बे आसामा दाजानाय नंगौ नोंथां ओमफ्राय बिनि गेजेराव दङ ओ आसाम हादरसानि सिङाव दङ जोंनि बड'लेण्ड रायजो नंगौना नोंथां औ जों दा बे बड'लेण्डनि सिङावनो थांनानै रायजो जानानै दङ। दा आसामावहाय आसामनि सम्पद होननानै बुङोब्ला ओ दङ जोंनावहाय ओरै मा हारियारि नेसनेल पार्क बिदिनो रायमनायाबो दङ जोंनि बडलेण्डआवहाय आरो लोगोसे दङ ओरै काजिरङा आरो दङ मानास बायदि बायदि दङ दा बेफोरनि गेजेरावहाय जिब जुनारफोर समायना रमायना दङ बुंनो थाङोब्ला सनाथि मोख्रा मै मैदेर मोसा लख्रा बिदिनो मोख्रा खासेव आरो बिनिफ्राय जोंनि बेसेन गोसासिन आसामनि सम्फदा जादों गान्दा गं थसेयारि गान्दा बेखौथ मिथिखागौ जों आसामाव थानाय गासिबो सुबुंफोरानो बेनि सोमोन्दै नंग्रा नोंथां
नांगौ खोनादों नांगौ नोंथां
दा आं एसेब्लाबो जोंनि आसामनि सम्फदनि बागै बुंबाय दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो जोंनि आसामनि सोमोन्दै
औ औ
औ नोंथां
आसामनि सम्पद होनोब्ला जोंनावहाय गोबांहाय जबायदि बेसेन गोसा बेसेन गोसा सम्पदफोर दङ जाय मानसिया सोरजिनाय सम्फद आरो बेजों लोगोसे मिथिंगाया सोरजिनो सम्पल गोबां बेबायदि सम्पदफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दा जोङो माखासे मिथिंगायाव मोननाय
आ समपदफोर आसामाव मोननाय माखासे सम्पदफोर जेरैहाय बागान बा माने बेफोरबो मोनसे माखासे गावारि सम्पद नालाय आरो बेजों लोगोसे बेबायदि जाय सम्पदफोरा माने बेक्ति नङा ओरैबायदि बेसेन गोसा सम्पदफोर जेरैहाय सरकनि आन्दाराव होननानै गनायनानै लानाय जायो जोंनि आसाम आसामावहाय बेफोर जाहैबाय जोंनि माखासे गिदिर गिदिर फार्कफोर जेरैहाय नेसनेल पार्क नोंथांनि बहाय बुंनाय बायदि मानास नेसनेल पार्क आरो थसे गङारि फोरबो गोग्लैयो आरो औ औ आरो गोबां बेबायदिनो सम्पदफोर दं जेरै जिब जुनार फोर मैदेर दङ बेफोर सम्पदफोरखौ माने रैखा खालामनांगौआ जों जोंनि बिबान आरो
जोंनि बिबान नाव नंगौ नोंथां नंगौ औ
आंनावहाय आं दा नोंथांनाव एसे कुइसन स़ खालामनो सानदों
औ औ दे दे दे जागोन दे नोंथां
दा जोङो बेफोर सम्पदफोरखौ जोङो माबोरै सरैखा खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे बेफोर सम्पदफ्रा जोंनि आसाम हादरनि बा जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय सम्पद फोर माबायदि जोंखौ सिनायथि होदों बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे आंनो
औ जागोन दे नोंथां गोजोनदों आं नोंथां नोंथांनि बिदि सोंनायावहाय अब्ला आङो आं होननोसै आं मिथिनायखिनिखौ नोंथां दा नोंथाङा सोंदों आंनाव जोङो बे जोंनि बेसेन गोजा आसामनि सम्पदफोरखौ माबादियै संरैखा खालामनांगौ बा जो थोन लानांगौ बेनो ना नोंथां
ओम औ
जोङो जेरै बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा जोंनि आसामावहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां बेसेन गोसा सम्फद दा फ्राय बुहुमनाङैनो जोंनि आसामावहाय बिफां लाइफांनि थाखाय थाखाय जोबोद समायना आरो जोंनि आसामा जों बिफां लाइफां जिब जुनारफोरनि थाखाय बयजोंबो हादरफोरजों सिनायजानाय गुबुन गुबुन हादरफ्रा जोंनि आसामाव दावबायफैयो बे बे जानि थाखाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बिनि थाखायनो जोङो मा ओ जोंनि सम्फदखौ जोङो संरैखा खालामना लाखिनांगौ बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गायनांगौ आरो जानला मानला दानफायनो नाङा आरो जोङो हागौमानि बेसेबां जों जोङो जिब जुनारफोरखौबो जोङो आद्रि खालामनो नाङा बिसोरखौ जोङो जोथोनै लाखि खिनांगौ थाग्रा जायगा होनांगौ जानायफोर होनांगौ जों बुथारलाबायनो नाङा जों बिसोरखौ नुयोब्ला जोङो हगारनांगौ बा जोङो आदर लानांगौ आरो नोंथां नोंथाङाबो मिथिखागौ जेरेखम जोंनियाव जायगायावहाय आसामावहाय साल दंफांफोर मोनो बे साल दंफाङा जोंनि बेसेन गोसासिन मा दंफां मोनसे बेफोरखौ गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन दा खिन्थु खमायलांबाय बे साल बिफाङा दा बेनि थाखाय थाखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो दा जोङो हायोबा गायफिननांगौ साल सिगुन सिदा बिसोर बिफांखौ जोङो अक्सिजेन मोनो बेफोरनिफ्राय दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो जोंनि सम्पदखौ जोंनो लाखिनांगौ बे जोंनि गासैनिबो बिबान आरो बेनि अनगायैबो दङ जोंहा ओरै जिब जुनार जिब जुनाराबो गोदोनि दिनावहाय माखासे ओ गोबाङानो दङमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोबस्रांलांनो हमबाय दा बेफोरखौबो जोङो ओ जोथोन आरो सांग्रांथि लाखिनांगौ जोङो जिब जुनारफोरखौ बुथारलाबायनो नाङा आरो जोङो अननांगौ आरो बिसोरनि थानो थाखाय जोङो जायगा होनांगौ जेरै हाग्रा खालामनांगौ बिफां लाइफां बिफां गायनांगौ बिफां लाइफां गायनाया खिन्थु जिब जुनारनि थाखायल' नङा जोंनि थाखायबो बे मानसिनि थाखायबो मोजां जों सुबुंफोरनि थाखायबो जों अक्सिजन मोननायावहाय बिफां लाइफाङा बिराद हे जेरेखम जों बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो मा अक्सिजेन मोना जायो आरो कार्बन डाइ अक्साइडाआ बार बारा जायोब्ला जोंनिनो माबायावहाय सोलेरावहाय बेराद आजार जायो जों थांना थानायावहाय गोबां खस्थ' आरो जों भुगिनांनानै जोङो रायजो ज थालांनांगोन जायो आरो जोंनि बेराम आजार जागोन जोंनि जिउआ बांद्राय गोबाव जोरनाय नङा बेफोरखौ जों साननानै जों मा जोंनि आस बेसेन गोसा थाखो थाखानाय समफोरखौ जोङो गार जारला मोनला गाज्रि खामानियाव बाहाय जासे मोजाङै मोजां सांग्रांथि लाखिनांगौ नोंथां बेनिखायनो बेयो जोंनि साफ्रोमबोनि सुबुं माहारिफोरनि बिबान बेफोरखौनो आङो एसे मिथिनानै बा आंनि साननायावहाय मोनदांनानै आं नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय नोंथां दा नोंथाङा मा बुङो नोंथाङा आंनो फोरमायफिनदो नोंथां
दा नोंथां ओ उम दा बिदिनो सम्पदखौ बयबो जोथोन लानांगौ बे नंगौ सम्पद थायोब्लासो जोंनावहाय बेसेन गोसा सम्फद थायोब्लासो जोंनि ओ जायगानि मुं मोनगोन जोंनि ओ रायजोनि जायगा मोनगोन गोबांहाय बेबायदि ओ माने ओ माबा नाम मोनो आरो दा बेफोर सम्फद फ्रा गैयाब्ला मा जागोन माखासे बेसेन बेसेन नाङै बा बेसेन गैयै माने माबा सिनायथि मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ नंगौ
आङो मोनसे फिसा माबा ओ मिथिनाय जायगानि बागै आं नोंथांनो बुंनो सानदों
औ दे बुं दे नोंथां बुं
ओ कर्नाटक ना मा मोनसे बेबायदि जायगा दङ दा जायगाया एसे दिफारेन्सफोर जानो हागौ बुंनाया दा बे जायगायावहाय ओरैबायदि मोनसे ओ मुंदांखा जाय
औ
जायगाया माने माबानि थाखाय मार्बल अन्थाइनि थाखाय मुंदांखा आरो दा मानोना बेखौहाय गोदो मानसिफ्रा जेब्ला ओ बिजिरसंनो रोङाखैमोन ब समावहाय ओ बे जायगाया जिथु माने ओरैबायदि मोनसे हाग्रा एरिया मोन आरो दा बेखौहाय ओ मानसिफ्रा संदाननानैहाय दिहुननानैहाय ओ जेब्लासिम बियो बयजोंबो ओ बाहायजादोंमोन दा गुबुन गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो बेखौहाय माने बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेफोरनि थाखायहाय मोनदों ओ बेफोर बेसेन गोसा बुस्थुफोरखौ बेसेन गोसा मुवाफोरखौ जाय बिवफा गोबांहाय माबायावहाय दिडिमान्ड दङ बेफोर बुस्टुफ्रा दा लासै लासै माबानायनि जाउनाव ओ संदाननानै दिहुनजानायनि जाहोनावहाय बेफोर माबाया मुवा बेसादनि थाखायहाय बे जायगायाव गोबां बेबायदि माबा जाबोदों आरो दा आरो मोनसे एगजामपोल दंबावो जोंनि आसामावहाय मोनसे ओ जायगा जाय जायगायावहाय ओ फुरा वर्रल्डआवनो जों मिथिजानो मोनो आरो जेरैहाय बिसिनाथावहाय ओ मनाबारि बागान होननाय बेयो मोनसे आसामनि गिदिर सम्फद बेयो मोनसे डिस्ट्रिक्निल' नङा बे ओ दा आसामखौ मोनसे ओ गोग्गानाय खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे बे बे आबादा आसामनि आसाम सरखार बा बेबायदि गोबांहाय
औ होनबा बुजिनो मोनबाय नोंथां नोंथांनि बिदि बा बिर गोजोनबाय जेनेबा आरो ज
औ
उननि टपिकवहाय जोङो लोगो मोनलायसिगोन नों अब्ला दोन्थ'सै दे